नोंथां औ खोनादोंना? औ खोनादों औ फुंनि गोजोन हामग्लायनाय नोंथांसिम बावहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनिसिम फुं बिलिनि गाहामलायथि बा हर ग्रोनाय थाबाय।
औ
औ
औ दा जोङो दिनै सावरायनोसेै हाग्रा हाग्रायाव मोननाय मैगं थाइगंनि बागै औ दा दे बिदिब्ला आङो जागायजेननोसै खोमा ना
औ दे।
औ जोङो दिनैनि मुगायाव
औ।
आदारखौथ' जों बयबो जाखानांगौ जाहैबाय दा जोङो ओंखाम जानांगौब्ला नोंथ थां जोंथ' ओंख्रि नांगौ नङा होमब्ला दा बे ओंख्रि बानायनो थाखाय जोंनो मैगं थाइगं नांगौ। दा जों हा हाथाय बाजाराव जोङो गोबां ओंख्रि मैगं थाइगं मोननो हायो। जेरै आलु खुमब्रा रङालाव फानिलाव बिदिनो गोबां बथल खोनादोंना नोंथां औ एसे लासै खोनादों नोंनिखौ। दा बेफोरो मैगं थाइगं औ। औ खोनादों। दा बेसोर मैगं थाइगंखौ जों मोननो थाङो नाथाय बिसोर मैगं थाइगंनि बे बेलायाव जोंहा गोबां जेंनाखौ जोङो दिनै मोननो हायो जेरै सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोङो दिहुनथाइखौ बारा खालामनो थाखाय आबाद फोथाराव गोबां रोखोम खोमि रासायनारि हास दा आरो एम्फौ सिथारग्रा मुलि आरो
औ
बिदि दिहुनथाइखौ गोबां खालामनो थाखाय बाहायनाय बिदिनो हासार बिदिनो भिटामिन मुलि बेफोर बाहायनाय जाहोनाव बेफोर मैगं थाइगं दिनैनि दिनाव बिस गोनां जाना फैबाय नोंथां दा बे मैगं थाइगं खौ जोङो जायोब्ला थारैनो जोंनि देहा सावस्रियाव लोरबां जायो जायनि जाहोनाव दिनै गोबां बेरां आजार जों गेजर जायो गोदो गैयै बेरामफोराबो जोंनि गेजेराव दिनैम सोमजिदों दा जोङो बेफोरनि सोलायै बा बेफोर मैगं थाइगंखौ जाब्लाबो जोङो माने गावनो न'आवनो अर्गेनिक महरै मावनानै गखौ जायो मोां जायो दा बेनि अनायैबो जोङो न'आव मावालाबानो जोङो हाग्रा बंग्रायाव गोबां मैगं थाइगंफोरखौ जोङो मोननो हायो नोंथां जेरै जोङो दिंखिया मोननो हायो बिदिनो फास्स' मोननो हायो बिदिनो बै सुगोन थास खौ मा होनोम मोनदों जों सेमब्रा दङ
बेफोर होनना बुंङोनबा आङो बाउगारबाय नोथां
बावबाय बे थास' थ' गोनां ओमफ्राय बिगुरखौ जिरनानै जायो बिनि बिसंखौ बिबारखौबो जायो औ औ दा जिय न हक नोंबो मिथिदों बेखौ बुंनो हायाबाबो
औ
औ दा बेखौ मोननो हायो। जोङो बेनिफ्राय खाराय मोननो हायो दै बिदिनो हाग्रायाव गोबां बेन्दों बिदिनो खिलेवा आरो खेरा दाखलिनि फुंखा आरो आबाद फोथारफोराव जोङो बे मेसेंनि समाव आबाद मावनाययाव मोननो हायो माना मुनि नि बिदिनो गोबां मैगंफोरखौ मोननो हायो दा बेफोरखौ बेखौ जोङो ओंखामजों संनानै ओंख्रि महरै जानो हायो दाबेफोर ओंख्रिखौ बेफोर मैगंखौ बोरै ओंख्रि संना जायो दा बेनि बागै आं एसे बुंनोसै दा जोङो ओ थास' बिबारनि बेलायावनो बुंसै नोंथां।
औ औ
औ थास' बिबारखौ जोङो ओ न'आवनो न'आवनो बानायनाय खारै जाय खारदैआ जि आइ टेक मोननो हाबाय बर'नि खारैया नोंथाङा मोनथिगौना?
औ
औ औ बे खारदैजों जोङो बै थास' बिबारखौ जों संनो हायो। आरो बेयाव जोङो बेदरफोर बेदरफोरजों सङोबा थारैनो गोबाव गोबां मिलौ हाबो। जानो मोजां मोनो आरो बिदिनो बिनि थास'नि बे आ सिं होनो जायखौ जों बेखौबो बिगुर सिबनानै जाजायो बे बेेदरजों बो जाजायो आरो गोबां रोखोम नानै फाजिबो जाजायो आरो बिनि बिथ'राइखौबो जोङो बिदिनो खारै होनानै संनानै जाजायो आरो बे थास'नि बेदर खारैजोंबो संना जाजायो आरो थावजोंबो संना जाजायो। बेदरजोंबो संना जाजायो। आरो बेनि अनगायैबो जेरै दिंखिया दिंखियाखौ जोङो बांसिनै आलुफोरजों बाजि जानो हायो आरो जोबोर गोथाव जायो। आरो बेनि अनगायैबो थास'आ बिथं गोनांखौ खानानै बिनि बिथंखौ खानानै जों जानो हायो।
औ
बिनि बिथंखौ जोङो - बिगुर जिरनानै बिदि मोजां फाजि जायो बेदरजोंबो जानो हायो आरो जोबोद गोथाव जायो। आरो बिनि अनगायैबो बिनि थाराय थाराय गोरलै बेखौथ' मोनथि गोदां नोंथाङा थाराय होनोब्ला
औ नोंथां
औ औ दा बिनि बिनि बिगुरफोरखौ जिरना सिंनि गोरलै बाहागोखौ बिदिनो आलुजों बेदरजों जों बिदिनो बायदि बायदि रोखोमै एवना जानो हायो आरो बिदि बिदिनो जोङो फुंखा फुंखा ओंख्रि होनो बेखौ जोंङो बारि हाग्रा गारना दोननायफोराव मोननो हा मोनो आरो बेखौबो जोंङो बेखौबो फाजि जानो हायो आरो गोबां रोखोमनि नि आइटिम बायदि बानायना - जानो हागोन नोंथां दा बेफोर ओंख्रिफोरखौ नाथाय जोंनि देहायाव खहा खालामा। बेनि सोलाय जोंनो बोलो होयो आरो बेयाव जेसेबांखिनिखौथ' मोननांगौ दानों थाङाबो फंनैसो बुंदों।
औ नोंथां बुंनाय बायदि जोङो।
औ
मिथिंगायाव मोननाय थास'‌ बिदिनो थास'नि थास'नि गुबुन गुबुन बाहागोखौ जों जाजोबनो हायो थास'नि गुबुन गुबुन माने थास' जों गासैखौबो जाजोबनो हायो। बे थास'नि जोंनि खास' बिबार बिदिनो जानो हायो जोङो औ दा बेनिफ्राय फार्ट अफल जोङो नोंथां बुंनि बायदि जोङो जोंनि न'आव बानायनाय खारै खारै जोङो बेखौ संनानै जायो बिनिफ्राय माबायदि बानायो बुङोब्ला सान्दुं गोसा समाव बिदिनो साननै सानथामाव दाननानै जों बेखौ जेब्ला सेबसा दानफेनाय दानफनाय माने सेबसा खालामनानै जेब्ला जों सान्दुंआव फोरानो बे सान्दुंआव फोराननाय थालिरा जेब्ला मोजाङै रानजोबो बे राननाय थालिर जोङो अराव अरदो सावो आरो। एसे जेब्ला बियो अरजों सावनानै बियो हाथफ्ला जायो अब्ला जोङो बेखौ जों न'आव लाना थांनानै बिदिनो मायबा मोनसे सरग्रा आइजेेंआव जोङो बेखौ दोननानै जों बेनि सायाव दै होनानै जों बेखौ मोजाङै सरनानै बिदिनो ओंख्रि संनाय फोराव जोङो बेखौ होयो आरो। एसे जेरै थास' ओंख्रि संबा जों बेखौ होबाय बेनिफ्राय सबाय संबा फ्राय अनला खारै संबा जिखुनु खारै ओंख्रि संबा जों बेखौ होनाय जखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो जेरै नारु दुबनाय बे ना रुदुबनायफोरावबो जों बे खारैखौ होनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो मिथि मिथिंयाव थानाय जोंनि जेरै फिथाइ सामथाइ बेनिफ्राय जोङो मैगं थाइगं बेन्दों बेनलाफोरखौ जोङो जायोब्ला जोंनि देहाया राफोर थायो। हाथाय बाजाराव मोननाय जेखि दा मैगं थाइगं बे मैगं थाइगंखौ जोङो बाहायाबालासिनो जों मिथिंगायाव मोननाय ओरैनो रज'नायफोरखौ जों जुदि जायोब्ला जेबो बेफोर मैगं थाइगंफोराव जेबो मुलि हाहार बाहायनाय जाया। बेनिखायनो बेफोर मैगं थाइगंखौ जों जेब्ला जायो संनानै अब्ला जोंनि देहाया जेबो बेराम आजार सोमजिया आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ खोनादों।
बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि ओ हाग्रानि दिंखिया बिदिनो ओ बायदिसिना मैगं थाइगंफोर मोनोना हाग्रायाव जेरै फुंखा बिदिनो ओ ओ मा होनो बेखौ मानिमुनि बायदिसिना बेफोरो मैगंफोरा जोंनिया देहाखौ राफोद लाखिनायजों लोगोसे जोंनि देहाखौबो ओ मोजां लाखियो आरो जेबो बेराम आजार जाहो
नोंथां अदिय'आ एसे अडिय'आ एसे लासै जादों
औ खोनाबाय
ए अदिअ'आ एसे लासै लासै फैदों।
अ अ बेफोरबायदिनो जोङो संनानै जायोबोला जानायजों लोगोसे जोङो गोथाव थावनि ओ ओंख्रिफोरखौ जोंनि मिथिंगयावनो मोनजोबो हाथाय बाजाराव जेखिनि ओ हाथाय बाजाराव मैगं थाइगंफोर फानो थ' दानिया ओ थाबनो देरनायनि जा थाखाय बायदिसिना हासारफोर बाहायनानै ओ आबादखौ जौगाखांहोयो बिदिनो बायदिसिना मुलिफोर बाहायो जायफोर मुलिफोरखौ बाहायनायनि जाहोनाव सुबुं माहारिया बायदिसिना बेराम आजारफोर जायो आरो बेनिखायनो जों बे खौ ओ जाबाबो मोजाङै जेन जानायखौ जोंनो नांगौ आरो जेरै जोङो बेफोर खौ जायोब्ला मोजाङै जानांगोन मानो होनोब्ला दानियाथ' बाजारफोराव जिखिनि मैगं थाइगंफोर मोनो बेफोर मैगं थाइगंफोराथ' बांसिन मोनो ओ बेफोरबायदिनो गाज्रि गाज्रि बाहायनानै उम मावनाय जायो बेबायदि मुलिफोरखौ जोङो जुदि मोनजाफ्लांबा जोंनि देहाया नोरजिया जानो हागौ बेरामाव गोग्लैनो हागौ जायफोर बेरामफोरा जोंनिया फाहामनाया जोबोद ओ गोब्राबबो जानो हागौ बेनिखायनो जोङो हाथाइ बाजारफोराव मोननाय
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां। औ खोनादों नोंगौ नोंथांनाव, बुंनाय गासिनोबो सैथो दा, ओमफ्राय गोबां बाथ्रा बिदि, सावरायनानै मोन्थि मोनबाय, जानांगौ नों आंनिफ्राय एसेब्लाबो मोनथि बिदिब्ला जोंहा समा जाना नोंथां जों दिनैनि सावरायनायखो एस जों दोनथ'निसै
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां,